हेलौ। औ खोनाबायना नोंथाङा औ औ औ।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना नोंथां? औ औ अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजोंहाय आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव जो एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।
औ।
अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो ना आं जागायग्रोनो? दे नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ। थारैनो नोंथां ओम आबहावा नङा होनोमबाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोंनि सोरगिदिं थानाय फि फां लाइफां नङा होमबा नों होमबा नोंथां सोमखोर समायना मिथिंगा बेफोरखौ गास गासिखौबो लानानै मोनसे आबहावा जायो।
आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोबा जों मिथि मिथियो जेनेबा हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां। आरो सोदोब गुबुंले जानाय होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो।
दा बेनिनो ओ आङो दै गुबुं
दै गुबुंले जानायनि सायाव एसे फोरमायनो होनना सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां थारैनो ओ दै गुबुंले ज जानाय होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा नों थां जेरै ओ मा होनना बुङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि ओन सोलाव ओरैबायदि जाबाय नोंथां न' बां बिल्डिं गिदिर गिदिर लुनाय जाउन उनाव मा जाखो माखासे जोंनि मानसिफोरा मा खालामो प्लास्टिक बाहायनाय नङा होमबा नोंथां? गोबां माखासे प्लास्टिक बा माखासे नाङै बुस्थु बुस्थुफोरखौ गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जाय बुस्थुफोरा माने जोंनि दै गुबुंले जानायाव गोबां खहा ओ खालामो नङा होमबा नोंथां? जेरै प्लास्टिकफोरखौ मा खालामो जोंनि मानसिफोरा ओ लामा सामा बा बहाबा द्रेन बहाबा हाखरफोराव गारलाबायनानै दोनो नङा होमबा नों थां दा जों बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दा जेब्ला ओ दैज्लां बोथोर जायो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला दैज्लां बोथोरनि अखा जुब जुब हानायजों जोंनि ओनसोलफोरा लोमसावो नङा होमबा नोंथां जेब्ला बे दैफोरा लोमसावो सारिगिदिं जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे हाफोराव नङा नोंथां अब्ला मा जायो बेफोरो प्लास्टिकफोरा
ओ गोजावलाबायो आरो।
दा गोजावलाबायनोसै ओरैबा ओरै थांलाबायसनोओ बे प्लास्टिकफोरा मा जानोसै जेराव माव बेयावनो बोहैखारला लांनोसै दा बेफोरजोंहाय जोंनि दैफोरा माने गुबुंले जानायखौ नु नुनो मोनो आरो फारसेथिं नोंथां जेरै जोंनिफ्राय कलकार खाना नङा होमबा नोंथां नोंथाङा मिथि खागौ जानांगौ जायखौ जोङो इन्डास्ट्रि बा कम्पानि होनना बुङो गिदिर गिदिर दा बेफोरनिफ्राय गना माखासे मैला बुस्थुफोर नङा हबा नोंथां दा बेफोरखौ मा खालामो जोंनि मानसिफोरा डाइरेक्ट दैयाव हगार हरो आरो दा बेफोरजोंबो जोंनि दैफोरा बिराद गुबुंले जादों आरो नोंथां दा बेफोर दैफोरा डाइरेक्ट हंगारबाय नालाय दैफोरा जेरै बोहैलां थांदों बेबायदिनो दैया गुबुंले जालांबाय थानोसै आरो नोंथां आरो फारसेथिं जोंनि जाय हटेल थटेलफोर बा गिदिर गिदिर माबाफोर नङा होमबा नोंथां अफिसफोर दा बेफोरावबो जेब्ला जों इउस खालामनाय दै नङा हबा नोंथां दा बेफोरखौबो जि सुनाय बा बायदिसिना बायदिसिना बाहायनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय दा बेफोरखौबो गोबां जायगाफोराव मा खालामो खेब खाबसेनो दैयाव मायाव खेबसेनो हगार हरदो आरो नोंथाङा दा बेफोरजोंबो दैफोरा गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जायनि जाहोनाव दा जोंनि दैफोरा ओरैबायाददि जायो जाय जायगायाव दैया गोग्गो साफा जानांगौमोन नंङा होनबा थां बेफोराव गोसोम दैयाव आरो बे दैयाव जों दुगै जायो एबा हाबजालायो बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां जायगाफोराव जों नुनो मोनो नङा होनबाय नोंथां। आरो जायनि जाहोनाव मा जायो बेफोरबायदि प्लास्टिक थास्तिक बाहायनायनि जाहनावबो दैबानाखौबो जों नुनो मोनो। मोन जाय जाहाव जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबाना फाना जाफ्लेबायायो जेरै जोंनि टावउनफोराव नङा होनबा नोंथां ड्रेनफोरा होथेलाबायना थानोसै नालाय नंङा होनबाय नोंथां। दा बेफोरजोंबो जोङो दै गुबुंलै जानायजों लोगोसे दै बाना जानायखौबो जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां औ नोंथां थारैनो आरो हा गुबुंले जानाय सायाव एसे फोरमायना होनोसै आं।
औ औ। हाखौबो जेरै जोंनि मानसिफोरा गोदो गोदायखौ मा खालामोमोन नोंथां गोदो गोदायथ'। बांद्राय जोंनि मानसिफोरा मुलिबो बाहाया गासिबो जोंनि हाफोरानो मोजांखा
बै समावथ' आबादफोराबो बिराद मोजां जाखायोमोन मुलि बाहायन गोनांथि गैयामोन नङा होमबा नोंथां। दा दिनैनि समाव मा जालांखो नोंथां हाफोराथ' गोदो गोदायानै बाहायबोबाय थानाय हिसाबै दिनैनि दिनाव माने हाफोरा हासारा खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव माजाखो जोंनि मानसिफोरा गोबां इउरिया बा
गोबां रोखोमनि मेडिसिनफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जाय मेडिसिनफोरा जोंनि हा गुबुंले जानायाव गोबां खहा खालामो नङा होमबा नोंथां जेरै बेफोरबायदि मुलि बाहायनायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि हाफोरा
माने गुबुंले जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा जेनेबा जोंथ' आबाद दिहुनो थाखाय हासार होनसै बिरनो जेनेबा जों होनबा नोंथां इउरिया थिउरिया होनोसै दा मा जालां जोंनि हाफोरा बेफोरजों बिराद गुबुंले जागासिनो दं आरो नोंथां जेरै जों प्लास्टिकनि दों प्लास्टिक हा गुंबुंले जानायाव गोबां हेफाजाब होयो नंङा मबा प्लास्टिकफोरा' सेवा नालाय
सेवा नालाय नोंथां थासारिफोराव जेब्ला थानोसै बेफोर ओरैबादि जानोसै।
माने बोसोर बोसोर बोसोर बोसोर बोसोरनि उनावबो बे प्लास्टिकफोरा हाफोरावनो थानानै हा गुबुंले जानानै गोबां ओ जोंखौ माने नुनायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरजोंबो जोंनि ओनसोलाव हा गुबुंले जानाया माखासे जाहोन बेफोरनि जाहोन जाहोन जाहोनाव जाबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनबाय थादों नुनो मोनथां दा आंङो नोंथांखौबो नों बिथाङा आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय
खावलायनाय जाबाय औ ओ जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय आबहावा होनोब्लाथ जों जोंनि मेगनजों सोरगिदिं नुनाय जिब जुनार दावउसिन दाउला दैमा दैसा बिफां-लाइफां बार जों बेखौ लानानैसो माने आबहावा होननानै जों बुंनो हायो नामा नोंथां औ दा बेनि बेलायावनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो जेरै दै गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय ओ हा गुबुंले जानाय सोदोब गुबुंले जानाय जों बेफोरबायाददि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि बेलायावनो जोंहा बार गुबुंले जानायखौ जों सेथि सारियाव जों खोख्लैनो हायो आरोखि बा बुंनांगोन बार गुबुंले जानाय औ बार गुबुंले जानाय होनना बुङोब्लाथ' दिनैनि दिनैनि थासारियाव मानि जोबोद मोनसे मा होनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिनानै फैगासिनो दं जों बेखौ बुंनो हायो
नंगौ नोंथां थारैनो
दा बार गुबुंलेया माब्रै जायो होननानै बुंङोब्ला बार गुबुंले जानायनि गिबि खारोनानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा मा बांनाय औ सुबुं अनजिमा बांनाया मारै गिबि खारन जादों होनना बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मा जोंङो थानो जायगा गैला मानसिया जों बिफां लाइफां दानफायनांगौनि गोनांथि जि जाना फैबाय थानो थाखाय औ बेफोरबायदि आरोखि आरो जोंहा माबाव माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोनांथियाबो बारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै गारि मथरफोर औ सासेयानो गंथाम गंब्रै गारि मथर थाबाय औ बेफोरबायदिनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसा माने दिनैनि दिनाव बारहावाखौ बांसि बांसिन गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो बा बुंनो हायो आरोखि नोंथाङा औ नंगौ नोंथां औ आरो बेनिफ्राय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों मा बांबावखो जेनेबा इनारजिनि गोनां जायो नङा होमबा नोंथाङा एनारजि जेरैहाय जोंहा कारेन्ट मोब्लिब नांगौ जाय औ कारेन्ट मोब्लिबखौ जों मानिफ्राय दिहुननो हायो खैला सावनानै बा मोनसे औ मोनसे मा जेरै मोनसे इन्डास्ट्रियाव खैला सावबाय आ ओमफ्राय बिनिफ्राय कारेन्ट मोब्लिबखौ दिहुन दिहुनबाय आरोखि औ बेफोरबायदिनिफ्राय मा इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय गोबांथार जोंना मा उखुदै ओंखारो गाज्रि गेस सालफारड अक्साइड बायदिसिना गेसफोर ओंखारनानै दिनै दिनाव जोंनि बारहावखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनोमोनदों आरो लोगोसे बेफोरो मा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा मा माखासे मा गुन्द्राफोर थायो जेनेबा मानि माखासे बारनि अगायैबो माखासे गेसनि अनगायैबो माखासे गुन्द्राफोर बेजों बे उखुन्दैजों ओंखारफायो आरोखि बेफोरो माने औ माने बारजों बुखारला लांनानै माने बबेबा दैमा दैसा खाथिनि दैमा दैसाफ्राव गोलैहैनायनि हैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरजों मा बेफोरजों दैयाबो गुबुंले जाफालाङो आरोखि बारजों लोगोसे औ आरो बेनिफ्रायबो मा हाखौबो गुबुंले खालामनो बेखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि माने हायाव मिक्स जानानै हायाव गोलैहैनानै आरो बेनिफ्राय मा बिफां बिफां लाइफां बिलाइफोराव आरोखि गासिबावबो गोसोम खोबजोबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेफोरजों माने गोबांथार रोखोमनि हाबो बारबो दैबो जों बे मोनथामखौ जों बेफोरबाददि जों माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि औ आरो जोंहा जाहैबाय गुबुन मोनसेया मा जेरैहाय बिब्दिनो मा हाद्रि हालाफोर जेरैहाय बबेबा मोनसे लामाया जुदि मोजां नङा गुजोबनाय जेनेबा बे बेफोरबायदि लामाफ्रा मा मेसें बोथोराव बार बारनायनि जाउनाव मा गोबांथार हाद्रि बिरखारनाय बा गारि सालायोबा गोबांथार हाद्रि बिरखारो आरोखि दा बेफोर बिर खारलाबायनायफ्रा माने बारजों मिक्स जानानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंलै खालामो आरोखि बेफोरबायाददिखौ जों नुयोबा बेनि अनगायैबो बा हाफोरखौ गुबुंले खालामहैयो आरोखि मा बेफोर हाद्रिफ्रा माने बेफोरथ' बाला सिस्टेमसो नालाय बाला एसे माबासो नालाय बेयो माने खाथि खालानि हाफ्राव बिरफार लांनानै माने बैनि हाखौ गुबुंले खालामो आरोखि ना बा बालाबारि खालाम नानै होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां औ आरो बिदिनो जोंहा थाबावबाय बिदिनो ओ हा गुबुंले जानायफोर थाबावबाय जोंहा हाफोरा जेनेबा नों माजों गुबुंले जायो होनबा जेनेबा इउरियाफोर होनाय एबा दाथ' जों बिराद नुनो मोनो नङा होमा नोंथां बिदिनो माबा मोनसे आबाद मावैनि सिगां गोबां रोखोमनि इउरिया सारनानै बेखौ हालेवनानै होनाय जायो। जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा थैनायनि बेफोरबायदि इउरिया होनायफ्रा माने दिनैनि दिनाव हाखौ गुबुंले बा गोरान खालामनानै होनाय खौ जों नुनो मोनदों आबाद जायो गोथै हा होननानै बुंनाय जायो जेखौ नोंथाङा औ बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव जोंनाव सानफानि सानफा एफा माने जोंनि आबहावाया लासैनो गुबुंले जानाय माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बेफोर गाससिबो माने गुबुंले जाफालांबाय होननानै जों बुंनांगोन आरोखि उम नोंथां औ दा बिदिब्ला जोंना नोंथां समाबो जाबाय ना? औ नोंथां थारनो सम जाबायमोन नोंथांजों सावराया जोबोद गोजोननाय मोनाय नोंथां औ दे नोंथां औ